हेलौ औ खोनाबायना? औ बिदिब्ला ओ जोंहा दायो टपिकखौ लानो मागो दमासिनि सायाव आरो।
औ औ।
औ ओ मागो दमा थि होननानै बुङोब्लाथ बियो जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो होननानै बुंनांगोन आरो
औ
मागो दमासियाथ जोंहा फिथा सौराइ बेफोरबायदि जानाय जायो बिनिफ्राय मागोनि सानसे सिगां मागोनि मागोनि से थारिखनि सानसे सिगाङाव जोंनिथिंजाय आरो बिदि ओ बेलागुर जानाय बेफोरबायदि नेमफ्रा दं आरो
दं दं
ओ मा होनो बेखौ नारा बे समावथ माइफ्रा हाखांजोबनाय जाखायो नालाय ओमफ्राय माइ हाखां खांनायनि नाराफोरखौ जोङो उन्दै उन्दैब्ला आरो उन्दै उन्दै समाव जोङो माने नाराफोरखौ हानानै लायनानै जमा खालामना दोनखायोमोन आरो बेनिफ्राय न लुसिगोन दुब्लि बारियाव न लुनानै ओमफ्राय बेयावनो बेवहाय ओंखाम ओंख्रि बिदि संनानै जासिगोन आरो लोगोफोरजों जनो ओमफ्राय बिदिनो रंजासिगोन ओमफ्राय अ अखानायै फुङावनो सिखारनानै बे बेलागुर नखौ सावनाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो ओमफ्राय दाबो जायो आरो जोंनियाव बिदिनो ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायाव बिदि दंना गैया दायो
दं ओ आगोलथ
औ
दानियासो मानसिफोरा एसे गुबुन गुबुन खामानिफोराव बेस्त जानानै
औ नोंनिखौ बारा मोजाङै खोनाया इसे मोजां जायगायाव थानानै रायलायबा मोजां जागौमोन नामा औ
औ ओमफ्राय दानि मानसिफोरा थ बारा सम गैलिया नालाय बेफोरखौ खालामबाय थानो बेनिखायनो एसे खम जालांबाय आरो जोंनिखिजाय
औ
दाबो खालामो थेवबो आगोलनिसो एसे खम जाबाय आ ओ बे बेबायदिनो जोंबो आगोलो लोगोफोरजों बिदिनो दुब्लियाव नआव लुनबोनानै थायोमोन मा दमायसि एक तारिख खालि ओमफ्राय बिदिनो अखानायै जोङो बेलागुरु लुनु सावोमोन खाना जायोमोन रंजायोमोन खोब मोजां नाङोमोन आरो
औ
ओ आरो जमा जमानो जोङो नाराफोरखौ बुथुमलायोमोन बुथुमनानै खालामोमोन आरो दानिया जोंनिखि एसे खम जालांनो हमबाय
औ
उम दा जोंबो इफोरखौ खालामनो बारा सम मोनला नालाय गुबुन खामानिफोराव एसे बेस्थ' थायो
औ
ओ बिनिखायनो बारा खमिलांबाय आरो जोंनि गिजाय
औ जोंनिथिंबो एसे खमखौनो नुसै दा
औ औ ओरैनोलाय फिथा सावनायफोरखौ खालामो आरो फिथा सावनाय दिसिना फिथा बानायनाय बेफोरखौ बानायो
औ औ जोंनियावबो माने बेलागुर बिदि जानाया गोबां खम जाबाय ओमफाय ओ दानियाबो माने गिदिर गिदिरफ्राबो एसे एनै जायो आरो ओ बिदिनो न'स' बानायना नै ओमफ्राय बिदि आथिखालावथ' माने बक्स बायदिसिना बिदि लानानै हरसे गाहाम रंजानाय बिदिबो जायो आरो ओमफाय फुङाव न फोरखौ सावबाय फुङाव सिखारनानै बयखौबो जोंनियाथ' बर'फोरना मोनसे ओ फोथायनाय दंना फुङाव बयबो दुगैनांगौ नङाब्ला बादुवा जायो बेफोरबायदि दि होननाय बेयो अ बिनिफ्राय फुङावनो सिखारनानै बयबो ओ दुगैयो आरो दुगैनानै ओमफ्राय ओ बाख्रि खानाय बेफोरबायदि नेमफोरबो दंलाबायो जोंना बेनिफ्राय आरो ओ बे खालिनो गय दंफां फोरावहाय माने ओ जिगाबफोरखौ खायो आरो फुङावनो नङाब्ला ओ मा फिथाइ थायनो रोङा बा माबा बिदि माबा मोनसे फोथायनाय दं आरो बेनिफ्राय ओ औ जिगाब फोरजों खाना खाजोबनाय जायो आरो गासिब बो दंफांफोरावनो जेनेबा फिथाइ थायग्रा दंफां फोरावहाय बांसिन खानाय जायो आ दा बिनि उनाव ओ बै सागुनि मागोनि बिदि से थारिखआवथ' ओमफ्राय फिथा ओ फोरबोफोर जासिगोन फोरबोफोर जोबखांबाथ थाय फिथा सौराय बिदि देनाया जासिगोन आरो फिथा सौरायखौ थ' बयबो देयो बेनिफ्राय आरो जों मोनसे फोथायनाय दंबावोदि मागोआव माने फिथा लावदुम साव खावनो मोना मोसौनि बिखुंआव दुमालु जायो बेफोरबायदि होननाय मोनसे फोथायनाय दङ ना ओं बिनि थाखायनो माने मागो समाव जोंनिथिंजाय फिथा लावदुमखौ सावनाय जाया आरो
जोंनियानो आगोलनि बोराय बुरै बेखायनो बायदिसिना नेमखान्थि खालामनाय दङ नालाय बेफोरखौनो फोथायनाय जायो आरो
औ ओमफाय सिगांनि समावथ' बिदि गोबां फिथा सौरायफोरखौ माबायाव देयोमोन ना उवालफोराव देनाय जायोमोन गोदो उवाल गाहेन बि दि आरो दिंखिफोर बिदियावसो देमोना ओमफाय दानियाथ' माने मानसिफोरा गोबां ओ जु बोथोरजों माने समजों लोगोसे सोलायबोनानै बयहाबो समनि आंखाल ओमफाय मिसिनफोरावसो बांसिन बिदि फिथा गुन्दैफोरखौ देनायखौ नुनो मोनसै ओमफाय ओरैनो ओ एन्थाबफोर सावनाय बिदिखौल'सो न'फ्राव एसे एनै देनाय बेफोरबायदि जा सै आरो दाना
औ
नोंथांमोननि जायगायावबो माबायदि दायो फिथा सौराय देनायफोरा
जोंनियावबो दिंखि उवाल बेफोरो एसे खम जालांबाय आरो
औ
आगोलथ' मेरला दो आरो बेफोरावनो सङोमोन आगोल
औ
दानिया एसे बायदिसिना मेचिन ग्रेन्दार बा मिलफोराव लांनानै ज बुस्थुआ कारेन्टजों सालायनाय गदोराव लांनानैसो सौनानै लाबो नाय जायो आरो फिथा गुन्दै माखासेफोरखौ
औ
बेबायसानो आरो आरो नोंथाङा आगोलनि मागो दमासियाव जाबायदि बोथोर जायोमोन आरो दानि मागो दमासियाव माबायसा बोथोर जायो बेनि सायाव मायबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथाङा
ओ गोदोनि आरो दानि बेखौ रुजुनानै नायोब्लाथ' माने गोबां ओ फाराग बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जासै आरो ओमफाय गोदोनि समाव माने जों जों उन्दै उन्दैब्लाबो जों एसे मोनबोदों बांद्राय मोनासै आरो ओ बिदि ओ गोदोनि मानसिफ्रा बांसिनानो बै बेलागुर जाखांनायनि उनाव ओ बादुवा जायो बा दाउखा सिला गाबिनि सिगाङावनो सिखारनांगौ बेफोरबायदि होननाय हुदाफोरखौ गोबां बांसिन मानियोमोन आरो बिनिफ्राय आथिखालाव माने बिदि बे खौ एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय बेजों लोगोसे बिदिनो ओ बिदि फिथा सौराय देनायनि बेलायावबो आथिखालाव बिदि मेचिनफोरजोंसो देनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो मा होनो बेखौ गोदोनि समाव गोबां ओ गामि गोमसारलायनाय माने मागो जाब्लानो माने बयनिबो न'खर न'खर फिथा देनाय बिदिफोरखौ खोनासैमोन आरो ओमफ्राय आथिखालावथ' माने बयबो ओरैनो न'खरफ्राव जानो आन्था बेफोरबायदिल'सो सावसै बांद्राय बिदि बुरजा बिदि सावला बायला आरो आरो गोदोनि समाव बिदि बिदि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बयनिबो न'खर न'खर थांनानै मागियोमोन ना फिथाफोर बिदि ओ मागि हैैयोमोन औ बिदि थाङोमोन नालाय दा बेफोरखौथ' नुनोनो मोनला माने थांलानोखा आरो रावबो गथ'फ्रा ओं औ बि बेफोरखौनो गोबां सोलायनाय होननानै बुंजागोन आरो दा
औ औ आरो दानि बोथोरा मागोआव आगोलो जा बायसा गोजाङोमोनबा खुवा खोबना थायोमोन दानिया दाथ' खुवा खोबनायाबो एसे खमायलांबाय
औ
आरो आगोलो जमा जमा अर सायलायोमोन दा बे औवा मुराफोरखौ जावखुनानै लाबोनानै बिफांफोरखौ लाबोनानै जमा जमा अर सायलाय लायोमोन
औ
दानियाथ' बेफोरखौ बारा नुनो थांला नङा होमबा आरो ओ मागो दमासियाव बोथोराबो एसे चेन्ज जाबाय जेनेबा गोजांनायाबो बारा जाया आरो बिखि खुवा खोबनायाबो एसे खम जालांबाय
औ गोदोनि समाव ओ गोबां गोजां मारोमोन आरो
औ आरो सान आनो अंखारामोन खोबनानै थायोमोन खोमसियैनो दानियाथ' सोरांनाय लोगो लोगो सान्दुं जें जें खुवायानो बारा थाङा मागो समाव
औ
औ बेफोरबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ माने समजों लोगोसे बोथोरफोराबो माने गोबां सोलायनाय बेफोरबायदि जाबोबाय आरो ओ मानसि फोराबो जेरै ओ सम आरो बोथोरजों सोलायबोबाय बोथोरफोराबो आरो बिदिनो सोलायलांबाय थानायखौसो नुनो मोनबाय आरो जेनेबा गोदोनि ओ मागो समाव जेरैमोन दानि समाव माने एसे आलदा जाखायो आरो।
औ औ
माने गोजांलानो आरो मागो समावबो दाथ'
औ
औ
अरसायनाया एसे खम जाबाय।
औ औ जोंना बिदिब्ला बे टपिकखौ बेयावनो फोजोब जासिगोन नामा?
औ दे दे नोंथांजों रायज्लायना जोबोद मोजां नांबाय। दे